हेलौ औ खुलुमबाय नोंथां गिबियावनो। औ नोंथांजों आं बर'फोरनि रां आरजिनायनि सायाव फंनैसो बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथां। औ नोंथाङा फ्रियै दंथ'यो ना?
औ नोंथां आं फ्रि दङ।
औ अब्ला जों ओमबा नोंथांजों माने नोंथांजों आंजों बर'फोरनि रां आरजिनायनि सायाव एसे माने सुंद'यै सावरायनो सानदों आरो।
औ सा सावराय जायो नोंथां।
अब्ला नोंथाङा बर'फोरनि बै गोदोनि आरो आथिखालनि रां खामायनायनि माने ओ खान्थिफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? माने बिथान बिदिन्थिफोरखौ औ
नोंथां जोङो नुनो मोनो दिनै जोंनि बर' हारिया दिनै ओ गोबां बिफोरबायदिनो रां खामायनायनि बेलायाव माने बुंनो थाङोबा दिनै जोंनि बर' हारियाबो गोबां बिबायदिनो आखा फाखा दिनै जोङो नुनो मोनो जोंनि जोंनि बर' हारिया दिनै गोबां बेफोरबायदि आयदाफोराव माने जोंनि बर' हारि फोर बर' हारिनि सुबुंफोरा दिनै रां खामायगासिनो दिनै जोङो बुंनो थाङोबा दिनै जोङो ओ आबादनि आबादनि दारैबो दिनै जोंनि बर' हारिया गोबांथा माने रां खामायगासिनो दिनै जोङो नुनो मोनो दिनै जोंनि बर' हारिया गुबैयै माने आबाद मावो दिनै माइ गायनाय आबादानो जा बा बेसर फोनायानो जा बा बेफोरबायदिनो मैगं आरि गायनायफोरानो जा दिनै जोङो नुनो मोनो दिनै जोंनि बर' हारिनि मानसिफोराबो माने गोबाङैनो बे माइ आबादानो जा बेफोरबायदिनो बेसर आबादानो जा दिनै मैगंफोरानो जा बेफोरबायदि आबादखौ दिनै जोंनि बर' मानसिफोरा माने मावनानै आङो रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां आरो बिनि उनावबो दिनै जोङो नुनो मोनो दिनै जोंनि बर' आइजोफोरा दिनै दाउ अमा बोरमा हांसो मोसौ लानानै दिनै जोंनि बर' हारिनि ओ आइजोफोरा बा बर' हारिनि न'खरफ्रा गुबै माने बिथांमोना जिउनि जिउखो खुङो आरो बेजों लोगोसेनो दिनै बिथांमोना बेफोरबायदिनो बे दाउ अमा बोरमा फिसिनानैबो बिथांमोना दिनै राङारिफोरखौ खामायनायखौ दिनै जों नुनो मोनो नों थां नङा होमबा औ आरो बेजों लोगोसेनो दिनै जोङो बर' हारिनि गेजेराव दिनै ना फिसिनायफोरखौबो दिनै जोंङो नुनो मोनो नङा होनबा फंबाय औ दिनै बेबायदिनो ना फिसिनानै दिनै जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा नाफोर दिनै गो गोबां समावनो दिनै गाव गावनि फख्रिफोरावबो ना फिसियो बेजों लोगोसे दिनै बर' हारिनि मानसिफोरखौ दिनै जोङो गोबां गामि ओनसोलफोराव नुनो मोनो दिनै बिथांमोना दिनै ओ न' खाथियाव थानाय हाख'र बा न' खाथियाव थानाय बेफोरबायदिनो बिलो बा बेजों लोगोसेनो दिनै दैमाफोरावबो बिथांमोना ना आरि सारनानै बे ना आरि मोननायफोरखौबो दिनै हाथाय बाजार बा मेलाफोराव दिनै फाननानै दिनै बिथांमोना जिउआव ओ थाखा फैसा खामायनायखौ जों दिनै नुनो मोनो नङा होमबा
नंगौ नंगौ औ
औ बेजों लोगोसेनो दिनै आबादानो जा बा बेबायदिनो दाउ अमा बोरमा खांनायानो जा बा बेफोरबायदिनो दिनै ना फिसिनाय बा ना फाननाय बेजों लोगोसेबो दिनै जों नुनो मोनो आथिखालाव दिनै जोंनि गोबां बर' मानसिफोराबो दिनै ओ सरकारि साख्रि बा माबा मोनसे प्राइभेट साख्रिफोरखौ मावनाय दिनै जों गोबां नुनो मोनो नङा होनबा नों
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां
औ दिनै जोङो थाङोबा दिनै ओ गोदोनि समाव दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा बारा बेफोरबायदिनो साख्रियारिफोरनि कनसेप्ट बारा गैयामोन नङा होमबा फंबाय दिनै गोदो बेफोरबायदिनो ओ साख्रिफोर गैयामोन नाथाय दिनै गोदो जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा दिनै दाउ अमा बेबायदिनो दिनै आबाद मावनाय बा मोनसे बेफोरबायदिनो आखाइनि बानायनायफोरखौ मावनानै दिनै बिथांमोना बेफोरखौनो फाननानै दिनै राङारिफोर‌ खामयनाय दिनै जों नुनो मोनोमोन नङा होनबा
औ नंगौ नंगौ
जों लोगोसेनो दिनै जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्राबो दिनै ओ गुबुन गुबुननि न'खराव थांनानै हाजिरा खामला मावो बे हाजिरा खामला मावनायनि दारैबो दिनै जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा माने थाखा आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा
औ औ नंगौ
औ बेजों लोगोसेनो गोबां मानसिफोरा दिनै ओ फार्मफोरबो बानायनाय बानायो सोरबा सोरबा बेबायदिनो दाउनि फार्म बा अमानि फार्म बा बोरमानि बा मैसो बेफोरबायदिनो माने दिनै जों बर' हारिनि गेजेराव नुनो मोनो आरो आरो दिनै जों गोबां नुनो मोनबावोसो आरो जोंनि बर'नि न'खरफोराव दिनै मोसौ थाब्लाथाय मोसौ गाइखेरफोरखौ फाननानै दिनै राङिफोर खाला खामायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
दा नोंथाङाबो एसे मान दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माने ओ माबायदि रां खामायो बेफोरखौ माने नोंथाङाबो एसे आंनो फोरमायना होदो
नंगौ नोंथां आं माने गिबिनिफ्राय बुंगोन नोंथां एसे
औ
जों नायोब्ला गोदोनि समाव नङा होमबा
औ
जोंनि बर'फ्रा माने ओ जेब्ला माने बै समावहाय माने गोबां बर' सुबुंफोरा माने हाग्रायाव थांनानै बन दाननानै मैहुर खालामनानै गोबां रां आरजिगोन बा
औ
माइनि आबादफोरखौल' जों मावनायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां माने
औ नोंथां
औ बिदिनो माने गोदोनि समावथ' जोंनि बर'फ्रा एसेबां बेफोरबायदि साननाय हनाय गैयामोन जायनि थाखाय बेफोरबायदि मैहुर खालामनाय दंफां लाइफां दाननाय बन माने दाननानै लाबोनाय हाग्रायाव थांनानै नंआ होनबा ना हमै हमै खांख्राइ हमै हमै हाथाय बाजारफ्राव फानहैयोमोन नोंथां बिदिनो माने बर'फोरा सिगांनि समाव बेबायदिनो संसार जाबोदोंमोन आरो माने आबाद मावबाबो खालि जों माने गोदोनि समाव जोङो माइ आबादखौल' मावनायखौ नुनो मोनोमोन
औ नोंथां
औ दा लोगोसेनो आथिखालाव बर'फोराव बर'फोराबो माने गोबां सोलोंथाइ गोनां जाबाय नङा होमबा सोलोंथाययनि बेलायाव एसे सोलोंथाइनि बेलायाव एसे जौगाबाय जायनि थाखाय गोबां रां आरजिनायनि माने बिथांखिफोरखौ माने मोनथिना मोननोसै आरो बा एनालाइस खालामनो हायो नङा होमबा औ दा आथिखालाव माने टेक माने टेक्न'लजिया बांनायनि थाखायबो गोबां बर'फोरा आबाद मावनायाव माने हेफाजाब मोननो थाखाय माने जोङो ट्रेक्टर बा बेफोरबायदि मेसिननि सुबुंफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जायनि थाखाय जोंनि आबाद मावनायाव गोबां माने हेफाजाब होयो आरो।
औ
औ सिगांनि समाव जोङो बर'फोरखौ जोङो खालि बे अमा फिसिनाय मासे माने अमा अमाल' फिसिनाय नङा होमबा औ बेफोरबायदिनो जौ संनानै फाननानै संसार जानाय बेफोर जों नुयोमोन नाथाय जों दानि दिनावहाय मा नुुनो मोनो जों दानि दिनाव माने गोबां बर'फोरखौ बोरमा फाराम बरा ब्रयलार फार्म बेफोरबायदिनो अमा फार्म गोबां खुलिनायखौ नुनो मोनो नोंथां। बेराफारसें गोबां जोंहा आबादफोरबो मावोसै बर'फोरा जेरै, द्रागन फ्रुइटफ्रा स्ट्रबेरि फ्रुइटफोरखौ माने गोबां माने बर'फ्राबो आबाद खा खालामो नङा होमबा फिथाइ- सामथाइनि आबाद औ गोबां बिदिनो गोथ गोथां मैगं-थाइगं लाफा बिदिनो मुला बेफोरबायदि फाननायखौ जों आथिखालाव बर' मानसिफोरखौ गोबां नुयोसै आरो। सोरबाथ' खायसे फालांगि खालामो नङा होमबा जेरै, ना बेफार बा अमा बेफार बेफोरबायदिनो
औ
गोबां माने बर'फोरावबो ओंखारबाय गोदोनि समावथ' माने जोंनि बर' फ्रा बिदिनो जौ लोङै-लोङै नङा होमबा गोगलैसोनानै थानायमोन। दाथ' जों नायनो थाङोबा बेफोरबायदि बर' सुबुंफोरनाव एसेबां गैला आरो माने एसे जौगाबाय नालाय औ दा फैसा आरजिनायावबा आथिखालाव बा गोदोनि समजों माने जोङो साननानै नायोब्ला माने गोबां बर'फोरा दानि समाव जौगाबाय आरो।
औ नंगौ
औ दा बे मानो होनबा जोंनि बर'फोराबो गोबां माने रोंगौथि फोर दंसै दानि दिनावहाय माने फैसा आरजिनायाव माने फैसा आरजिनायाव बिराद मुखुब जाबाय आरो दानि दिनावहाय। गोदोनि स समाव माने जों बेफोरबायदि हेफाजाब होनो हानाय जोंनि माबायाव मा होनो समाव बै गोदोनि समाव माने बेफोरबायदि मेसिन बुस्थुफोरखौ जों नुनो मोनामोन आरो।
नोंगौ
औ दा नोंथाङा बै गोदोनि बे नांगोलजों एवनाय ओमफ्राय दानि गोदान टेक्न'लजिजों ओंखारनाय मासिनफोरनि बागै एसे बुंगोन नामा?
औ नोंथां बुंजायो।
औ
औ नंगौ नोंथां दिनै जोंनि बर' हारिया दिनै गोबाङैनो बुंनो थाङोबा दिनै गोदो समाव दिनै नांगोलजों एवोमोन दिनै मोसौ हालुवा जो दिनै जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा फ्रा गोदोनिफ्राय माने माइ गायनाय समाव दिनै बिथांमोना बेखौ बाहायबोगासिनो नङा होमबा
औ
दिनै बेजों लोगोसेनो दिनै बे नांगोलजों एवनायाव दिनै जोङो मोनसे बुस्थु नुनो मोनो बेनो जाबाय जे दिनै बे एवनाया दिनै गोबां सम लागायोमोन नङा होमबा नोंथां दिनै जोङो बुंनो थांबा दिनै बिगासे जुदि जोङो मोसौजों जुदि एवनांगो जायोबा बा नांगोलजो जुदि एवनांगो जायोबा दिनै बेयो जोंनि गोदोनि समाव दिनै गोबां सम लायोमोन बा बिगासे से बा बिगानै आनो दिनै जों नुनो थाङोमोन दि गोदोनि समाव माने सानसे गाहाम लनात लायोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय दिनै आथ थिखालनि जि मदार्न जुगाव दिनै जोङो नुनो मोनबाय जे गोदान गोदान ट्रेक्टरफोर ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां बे गोदान ट्रेक्टरफोर ओंखारनायनि नि थाखाय दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बा गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेराव बा सरासनस्रायै दिनै गोबां मदद जानायखौ दिनै आं नुनो मोनबाय आरो नोंथां दिनै जोङो गोद गोदो नांगोलजों एवनानै जुदि जोङो जेरै बिगासे बिगानै सानसेयाव एवनो हायोमोन नाथाय दिनै आथिखालाव जु जों बैफोरबायदि ट्रेक्टरखौ जुदि जोङो बाहायोबा बे ट्रेक्टरखौ दिनै जोङो सानसेयावनो बिगासे बा बिगानैल' नङा नाथाय जों सानसेयाव बिघा बा बा दस बिघालागैबो दिनै जोङो बोलो होबा फ्रायजों मावनो हानाय बायदि बा एवनो हानाय बायदिखो आं नुयो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ औ
औ दिनै जोंनो जोंहा टाइमाबो दिनै आथिखालनि जुगाव गोबां बेफोरबायदिनो भेलु गोनां जाबाय नङा होमबा नोंथां दिनै सानसेनि टाइम टाइमाबबो दिनै गोबां इम्परटेन्ट जाना थाङो बेखायनो दिनै जोङो गोदोनि जि नांगोल जे एवनायाव जिखिनि टाइम लायोमोन बेखिनि टाइमावनो। आङो नुयो जे जि जोंनि गोदानाव आथिखालनि जि मदार्न जुगाव ओंखारनाय। जि ट्रेक्टरफोर बे ट्रेक्टरफोरखौ बाहायोबा आं सानो जे दिनै जोंनि। जि टाइम लस जानाय बे टाइम लस जानायखौ। गोमानाय गोबां सेभ खालामनो हागोन आरो नोंथां औ। दा नोंथाङाबो बिनि सायाव मा सानो एसेबां फोरमायदो।
नंगौ सिगां जोंनि माने। माने संसार जानायाव बा। रायजो जानो थाखाय जोङो नांगोलजों एवनाय जायोमोन मोसौजों नङा होमबा। जोनो बिगासे हा। बिगानै हाखौ एवनो थाखाय जोंनो साननै गाहाम नांगौ जायोमोन औ। माने जोंहाथ' फुंनि समावल'सो हालेवनाय जायोमोन नालाय मोसौजों नङा होमबा बेसेबां सानदुं गोसा सायाव जोङो माने आबाद मावनो हाया दाथ'। ट्रेक्टर ओंखारनानै जोङो बिगाब्रै बिगाबानि बांसिन। दस बिघा पन्द्र' बिगा हा फोरखौ जोङो बे आदा बिलायावनो एवनानै फोजोबनायखौ नुनो मोनो आरो। औ दसे समनि गेजेरावनो जोङो माने बे दुब्लि फोथारखौ जों एवनानै फोजोबनो हायो आरो।
औ नोंथां नोंगौ।
औ दा बेनोसै जोंनि गेजेराव दा माने टेक्न'लजिया जौगाबाय जायनि थाखाय जोङो गोबां माने सुबुंफ्रा मदद मोनदों नङा होमबा गासै हारिफ्रानो औ। दा समावो जाबाय नोंथां,
औ नोंथां नंगौ।
नोंथांजों बर'फोरनि रां आर्जिनायनि सायाव रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनि सिम साबायखर बावहरबाय।
गोजोननाय मोनबाय नोंथांनि नोंथांजों लोगोसे बर'फोरनि जि रां आरजिनाय बेखौ रायलायनानै नों बा सावरायनानै नोंथांजो आंबो गोजोननाय मोनबाय। दे होमब्ला जोङो नोंथां गुबुन समाव जोङो रायज्लायफिननोसै।
औ औ नोंथां जागोन।
ओं दे।
दे